नोंथां औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा ओरैनो फ्रि दंमोन नामा?
अ नोंथां आं फ्रि दं नोंथाङालाय?
अ आंबो फ्रि दंमोन उम नोंथाङा खबरा माबोरै?
औ खबराथ' इदिनो मोजाङानो
अ
नोंथांनालाय?
आंनाबो थिग थाकानो दं बे साननैसो नोंथाङा दा मोनसे खामबाय दं नामा?
आं दाथ' जेबो मावथ'वाखै।
अ दे होमबा नोंथां आं माने नों नोंथांसिम फन खालामनाय जाहोनानो जाहैबाय आं माने नोंथां औ उम नोंथाङा एसे फोरमायनानै होन-होनो हागोन नामा माने मबाइल गेमनि सायाव?
औ नोंथां बे मबाइल गेमनि जाहोनानो जाहैबाय जोंना मबाइल गेमा इदिनो गोबां गेम दं एबा ओबा माबा बेलेग बेलेग जाहोननि गेम दं बेलेग बेलेग जातनि गेम दं माने इदिनो बहुत गेम दं आरो ना दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माबायदि गेमफोरखौ गेलेनो मोजां मोनो
आंथ' ओरै माबा ओइ गावलायलायनाय फोरफोरबायदिखौ मोजां मोनोमोन नोंथां।
औ नोंथां गावलायलायनायखौ बे दा बे जेनेरेसना बुहुत फेमासखा गावलायनाय गेमाव इदिनो माने इदिनो एक्सनफोर गेम आरोना
औ औ नंगौ।
औ दा नोंथां ओमफाय दा नोंथां बे इदि गालायनाय गेमाथ' बुहुत गेम दं। बिदिनो जाहैबाय फ्रि फायार दं, पाबजि दं, बिजि एम आइ दं ओरै गोबां गोबां रोखोमनि गेम दं।
औ नोंथाङा आङो खोनानो नोंथां आं खोनानो मोनदोंमोन जे ओइ माबा फ्रि फायार होननाय गेम ना माथाय गथ'फोराल' गेलेयो।
औ नोंथां बेखौ गेलेग्राफोरनाव सोंबासो मिथिसिगोन।
नोंथाङा एसे फोरमायनानै हागोन नामा माने जों माने एसे सेंग्रा मानसिफोरा माने गावलायनाय गेम मोजां माने जोंनि थाखाय
औ नोंथां जोंनि थाखाय दा गावलायनायाथ' गोबां गोबां रोखोमनि गेम दं आरो बिनिफ्राय सब से टप गेम टप गेम सबसे फेमास गेमानोथ' जाहैबाय जोंना पाबजि दं, बि जे एम आइ दं। पाबजि ओमफ्राय बिजेएमया ग्लबेलि फेमास माने फुरा बुहुमनि मानसि फोरानो गेलेयो आरोना बा बुहुमनि मानसिफोराबो मोनथिजोबो बे गेमफोरखौ।
औ। नोंथाङा एसे पाबजिनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हाखागोन नामा?
औ नोंथां मबाइल गेम बा पाबजि। पाबजिनि पाबजिनि बागैथ' आं जेबो मिथिया। खेबसे ना खेबनैल' गेलेनाय होमबाबो होमबाबो आं एसे
आदसा।
फोरमायनो हायो नोंथांनिफ्राय।
औ औ।
औ दा नोंथां बे पाबजि मबाइल गेमानो गावलायलायनायसै नालाय। ओमफाय बे माने गावलायलायनाय गेमानो मोजां बा बेफोरावबो गेमफोरावबो स्किल्स नांगौ। रोंनांगौ माने बिदिनो जाथा गेलला बायबा जाया आरो ना। बेफोराव गेमफोरावहाय पाबजियावहाय इदिनो थिमफोर थायो। इदिनो कडिनेसन बानायनाय गेलेनांगौ। बिदिनो टिम फाइद लानां गौ, ज' ज' थानांगौ बेकआप होनांगौ। कभार होनांगौ। इदिनो हेल्प खामनांगौ टिमखौ। टिमखौ रिकल होनांगौ, टिमखौ रिभाइभ होनांगौ, इदिनो माने गोबां रो रोखोमनि माने माबा माबि खाम जायो।
ओं नोंथाङा मा मा मबाइल गेम गेलेनो मोजां मोनो?
दा नोंथां आं मबाइल गेम गेलेनो मोजां मोननाया जाहैबाय माबा पाबजि पाबजि पाबजि ओमफाय बि जे एम आइ ओमफाय मबेल लिजेन ओमफाय बिदिनो दामि दामि गेमफोरखौ गावलायनायफोरखौ।
अ बारु मबेलजोंखौ बारु आंबो गेलेयोमोन नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा बे गेमनि सायाव एसे मिन्थिनो नाजागोन नामा?
औ नोंथां अबे गेमखौ होनदोंमोनलाय नोंथाङा?
आङो मबेल लेजेन्नि सायाव माने नोंथाङा एसे माने मिन्थिनो लुगैदोंमोन नामा?
औ नोंथाङा आं मिथिनो लुबैदोंमोन
अ मबाइल लेजेन गेमआथ' ओरैनो चाइनिस गेम
औ
जाहाथे बे माने जोंनि भारत औ माने माबा माने बन्द' खालामनानै होबाय बेखौ
औ
होमबाबो मानि मसिफोरा इसे मबाइल गेमफोरनि एसे फाग्ला नालाय ओंखायनोथ' मानसिफोरा ओरै ओरै जगार खालामनानै माने ओरै बेलेग बेबायदिनो मबाइल गेम लाबो लाबोबाय आरो दा दा बेखौनो मानसिफोरा ओरै मबाइल एजेन होननानै मिथियो
औ
बेहाय गेमाव माने ओरैनो साबा साबा मानसि थायो आरो ओरै ओरै सिगांखै साबा ओरै जोंखै साबा इदि आरो बेहायनो माने ओरै गावलायनांगौ बुलायनांगौ बेहाय माने माबानि थायो आरो आखाइनि हान्जा थायो स्किलनि खोथा थायोबो रोंनाय रोङैनि बेहायबो बहुद टाइमानो नांगौ होमबाबो जोङो माने गेमफोरखौ गेलेनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो नोंथां हायोबा मानो होनबा जोंना गेमफोरा ओरै बिराद माने टाइम लायो आरो ओरै फरायनायफोरावबो उसुबिदा होयो बिराद होमबाबो जोङो बेफोरखौ मिथिखानाबो जोङो गेलेयो माने जोङो बेफोरखौ मिथिखानाबो मानो गेलेयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां बिदियालाय नंगौ माने जों गेमफोरखो गेमफोरा गाज्रि होनना जों मिथिखायो एबा टाइम जायो होनना मिथिखायो आरो बे गेमफोरखौथ' जों सबबो मिथिखायो ना टाइम जायो होनना बिदिनो जेबो खामानि होआ होनना आरो बे जों गेम गेलेनाय जाहोनानो जाबाय माने जों जेब्ला फ्रि टाइम मोनो जेब्ला माने जोङो एसे टेनस टेनसनफोर जायो होमबा एसे गेम गेलेबा दिमागा फ्रि जायो आरो ना
उम
आरो नोंथां माने जि बांद्राय गेम गेलेनायाबो माने एडिकसन जायो आरोना माने इदिनो बा गेलबथाय गेलेनो लुुबैबाय थायो नालाय माने इखौ माने एसे एडिकसन फ्रि खालामनांगौ आरो
औ
दा नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा? अबे गेमखौ मोजांसिन मोनो
आंथ' मोजां मोननायाथ' मेरला दं। खिन्थु आं माखासे गेलेनो माने गेलेला आरो माखासेखौ ओरैनो दा आं दा मोजां मोननाया जाहैबाय ओरै बिजि एम आइ माने पाबजिनि बेलेग भारजन बेनो आरो
औ
नोंथाङाबो नोंथाङाबो गेलेयोनामा?
औ नोंथां आं मालाबा मालाबा गेलेयो एसे टाइमफोर मोनबा
अ नोंथाङा बेखौ बेखौ माबोरै गेलेयो नोंथाङा एसे एसे फोरोंहरनो हागोन नामा?
बबे गेमखौ नोंथां
ओइ माबा बिजि एम आइ होननाय गेमखौ
औ नोंथां बेयावबो बे बिजि एम आर गेमावबोथ' नोंथाङाबो जोंनि खोमा गेमखौ गेलेनो
औ
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ' बेसिकफोरखौ मिथि हैखायो खोमा
उम उम औ
औ दा नोंथाङा गेम गेलेयोबालाय अबेरेंक आव दं नोंथाङा
आगसआथ' मागस दंलै ओइ मा होनो ओइ क्राउन ना मा होनो बेआवसो दं आं माने बारा मिन्थिलाय नङा आंबो
औ
हेल' ओ
औ दा दा नोंथाङा एसे मोनथिनो लुगैदों नामा एबा मा गेमनि खोथा मोनथिनो लुगैदों।
ओ औ औ लुबैनायाथ' लुगैदोंमोन।
औ नोंथांङा अबे गेमखौ
दा होननाययानो दा होननाय दा माने रायलायनाय गेमानो
औ औ होनोमबालाय दा बे बिजामाइआथ' बिदिनो माने लोगोफोरजों गेलेयो। बिदिनो लोगोफोरजों गेलेजायो रेन्डम मानसिफोरजों गेलेजायो बिदिनो माने ज' ज' थाना गेलेेजायो साब्रै साब्रै गेलेनांगौ आरोना ओमफ्राय बिदिनो बेलेग बेलेग मद थायो आरो बिदिनो ओ बेलेक बेलेग मेप थायो। बेलेग बेलेग मेपाव बेलेग बेलेग जायो बिदिनो एरेंगालाव माने ओ बेबायदिनो एरेंगालाव जोंनि बुहुम बायदियनो जायो।
औ औ
बिदि माने बेयाव बिजामायाव माबा बे एरेंगायाव एक्स' जन मानसि थायो आरो ना
औ एक्स' जन
औ
ओमफ्राय दा बेयाव माने सबबो लोगो लोगो आ ना साब्रै साब्रै सबबो ओमफ्राय बिदिनो गावलायलायनांगौ बिदिनो माने गावलायनांगौ ओमफ्राय थैयोबा बासायनांगौ बिदिनो
औ
नायखिफोर लानांगौ आरो माने ओरैफोर बारायनोबा खिलफोर लानांगौ बिदिनो आरो नों देरहानो गोसो दंबा देरहानो हायो चिकेन दिडिनार लानानै।
दे होमबा उ नोंथां जाथ'सिगोन खोमा समाबो जाबायमोन।
औ नोंथां। दे होमबा नोंथां।
औ दे खुखुलुमनाय थाहरबाय नोंथांनिसिम औ औ।